हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां मा खालामबाय दं दा
औ नोंथाङा आंथ' ओरैनो ज जिरायनानैनो दंथ'यो
औ अ नोंथांजोंहाय माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होननो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ जोंना आयदायानो जाहैबाय जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनि आरो दानि जेनेबा माबायदि जौगासारनो हादों एबा लेखा फरायनायाव माबायदि जौगासारनो हाखो बिनि बागै नोंथाङा। एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथाङा गोदोनि आरो दानि आ जि माहारिनि जौगानाय बा सोलोंथाइ लानाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोम रोखोम नि फारागफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां गोदोनि आइजोफोरखौ खौहाय जोङो एसेबां मानि माने गियाननि फारसे बा सोलोंथाइ लानायनि सेो होनायखौ बा गो दुंखांनाय थानायखौहाय जोङो नुनो मोनामोन नाथायहाय जोङो आथिखालाव नुयो जे जोंनि आइजोफोरासो हौवासा। फोरनिसायबो गोजौसिन थाखोआव संहैनो हानाय बा सोलोंथाइनि बिथिङावबो जौगाबोनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो थ गोदोनि दिनावथ' जोङो नुनो मोनो मोनसे सासे सासे फरायसा बा सासे हिनजावसाया
औ।
सम जायो बे समावहाय जोङो। मालायनियाव ओ रुवाथि थानाय बा बखालि ओ बेफोरबायदि गोदोनि दिनावहाय बिमा बिफाफोराहाय गथ'फोरखौहाय
औ
बा सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ फोरोंनो नांगौ बा स्कुल कलेजफोराव थांनो होनांगौ बेखौ। न'खरनि फारसे जेबो ओ सांग्रांथिफोरखौ नुनो मोनामोन जायनि थाखाय जोङो। गोदोनि आइजोफोर बा गोदोनि सुबुंफोरखौनो सोलोंथाइनि फारसे जेबो गियान गैयिबा गोग्लैसोनानै थानायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। सासे सुबुङा बा मोनसे हारियाहाय जौगानो थाखाय। मफ्राय जोंनो थारैनो सोलोंथाइखौ नांगौ सरासनस्रायैनो नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो गोबां। रोखोमनि उन जानानै थानाय बा गुबुन हारिफोरजों गादबनानै थानाय। खौ जोङो नुनो मोनदोंमोन जायनि थाखाय जोंनि बर' समाज गोजौ फारसे दावगाबोनो हायाखैमोन बेफोरबायदिनो जों नुनो मोन जों जे जोंनि ओजा फरायनाय समनि। हिनजावसा गथ'फोरखौहाय गोदोनि दिनाव मालायनियाव रुवाथि थानानै बा बखालि थानानै गावनि न'खरखौ नायफिननाय बा गावनि न'खराव जा रां रुफानि गोनांथि जायो बेफोरखौहाय सुफुंनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन बेनि अनगायैबो जों गोदोनि दिनावहाय खोनानो मोनबावदों जे जि दानाय सासे हिनजावसायाहाय जि दानो बा मावनो दांनो रोङा अब्लानाहाय जों खोनानो मोनोमोन जे बि हिनजावसाया आदुंगारि जानो गोनां जायोबा हौवाजों हाबा। जानो मोना बेफोरबायदि खोथाखौहाय जोङो मोनथिनानै मोनोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर साननाया जोंनि थारैनो जोंनि सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो बा बे सोलोंथाइनि फारसे गियान गैयिनि थाखायनो जोङो बेफोर खौ साननो थाखाय ओ गोब्राब जायोमोन बा साननानै लानो गोनां। जायोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालावथ' जोङो गाससिबो मिथिनानै मोनो। जे सासे सरासनस्रा सुबुङा सोलोंथाइ गैयाब्ला। अब्लानो माने जोंनि ओ बे बुहुमावहाय थांनानै थानाया जोबोर गोब्राब ओ थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराबो ओ बेफोरखौ साननाय बा बेफोर गियान थानायनि थाखायनो दिनै सोलोंथाइ थाइनि फारसे गोसो गुदुंखौ नुनो मोनदों बा जोंनि गामि गफानि बिमा बिफाफोराबो सोलोंथाइनि फारसे गोसो होनानै गावनि गथ' गथाय' थायफोरखौहाय उन्दै सम बा थाम बोसोर जायोब्लानो जोंनि गथ'फोरखौहाय मोजां स्कुलफोराव मुं थिसननानै ओ मोजाङैनो हगारहरनायखौहाय जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ लानानै गोबां गोजौ फारसे जोंनि बर' आइजोफोरखौबो गोसार बोनायखौ बा जौगाबोनायखौ खौ जों नुनो मोनदों ओ गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि जेबो सोरखारि ओ अनसुंथाइफोरबो गैयामोन जायनि जाहोनाव जोंनि बर' आइजोफोरा बा जोंनि बर' न'खरफोरा सोलोंथाइ लानायाव एसेबां गोसो होनो हायामोनबा रां रुफा नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ जोंनि बर' आइजोफोर बा जोंनि न'खरफोरावहाय एसेबां रांनि गो ओ माने जगल गैयाबा रांनि एसेबां माबा गैयामोन आरो बाहायथि गैयामोन जायनि थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानायनि बाथ्राखौनो साननो हायामोन नाथाय जोङो नुनो मोनो आथिखालनि दिनाव जे सोलोंथाइनि मुङावहाय जोंनो सोरखारा गोबां रोखोमनि अनसुंथाइफोरखौ होनानैहाय बा गोबां रोखोमनि बिजाब बा खलम बहि बेफोरखौ गेलेग्रा मुवाफोरखौ होनानै जोंखौ स्कुल बा कलेजफोराव थांनो हानायनि ओ गोहोखौ होयो आरो नोंथां बेनिखायनो दिनैसिम जोङो गोजौ फारसे दावगाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों आथिखालावथ' जों नुनो मोनो जे हौवाफोरजों समान समान बा हौवासाफोरनिख्रुइबो गोजौ फारसेबो सोलोंथाइ लानायाव जोङो हिनजाव माहारिखौहाय आगान सुरबोनायखौ नुनो मोनदों ओ आथिखालाव जों नुनो मोनो जे आइजो माहारिफोरखौहाय सोलोंथाइ बिथिङाव सोर- सोरखारा गोबाङैनो अनसुंथाइ होनायखौबा गोबाङै गोख्रों नोजोरजों नायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय आइजो माहारिनो जोङो ओ गु- थाखो बा जि थाखोआवहाय जोङो साइकेल राननानै होनायखौ खौबो नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो जोङो मेट्रिकखौ बा पि य' आनजादखौहाय मोजाङै जौखोन्दो लाखिनानै उथ्रिसारोब्ला लेपटप आरो स्कुटि होनानैबो जोंखौ अनसुंथाइ बा बिमुं होनाय खौ जोङो नुनो मोनो बा मान बावनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावबो जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बिथांखिजोंबो जोंखौ हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो रांआरि बेथिंनिबो जेरैबायदिहाय जोङो मयना आसनिफोरखौबो होनायखौ नुनो मोनदों आथिखालनि जुगावहाय नाथाय गोदोनि जुगाव बेफोरबायदि जेबो सोरखारि अनसुंथाइफोर मोनैनि जाहोनावबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि उन जानानै थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि फरायनानै बा गोजौ फारसे दावगाबोनानै गोबाङानो इन्जिनियारिं बा मास्टार बेफोरबायदिनो पुलिस अफिसार आर्मि अफिसार जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो गावनि आ- -थिङावहाय गाव गसंनानै गावनि थांखिसिम सहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां ओ जोंना ओ बर' आइजोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङानो गोबां ओ जोंना फोरमायनानै गालां- बाय माने गोबां बाथ्रा फोरबायखाबाय नोंथाङानो अब्लाबो माने आङो जा एसे हायो नोंथांनि सिगाङावहाय फोरमायनानै होनो नाजानोसै ओ जेरै जोंना ओ नंगौ गोदोनि दिनावहाय जोंनि बर' फरायसाफोरा एबा बिदिनो बर' आइजोफोरा माने एसेबां बेफोरबायदि फरायनाय एबा एसेबां बेफोरबायदि नलेज गैयामोन आरो जेरै आयजोफोराहाय बांसिनानो जोंना रुवाथि थानानैसो जानायमोन नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंना एसेबां बेफोरबायदि लेखा फरायनायाव बिसोरो माने गोसो गैयामोन आरो बिसोर फरायनो गोसो दङब्लाबो बिमा बिफाया रांखावरि होनो हायिनि थाखाय बिसोर माने फरायनायखौ गारनानै मालायनि न'खराव माने बिदिनो रुवाथि थालाबायनानैसो माने जिउ खुंनाङो खुंनांगौ जायोमोन आरो नोंथां बिदिनो जोंना नैबे आथिखालनि मुगायावथ' जोंना बेफोरबायदि रुवाथि थानाय बेफोरबायदि गैला आथिखालि मुगायाव जोंना गोबां बिदिनो गैयाब्लाबो न'खराव गैयाब्लाबो जेबो खहाय गैयाब्लाबो जोंना बिदिनो दाउ अमा फिनानैनो गोबां रां खामायनानैनो जोंहा फिसा फिसौफोरखौ माने बिदिनो फरायनायाव लेखा फरायनायाव माने जौगासार होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां बिदिनो जोंना आथिखालनि मुगायाव जोंना बर' आइजोफोरा बिदिनो लेखा फरायनायावल' नङा जोंना गोबां खामानिफोरावनो माने साखा फारा जानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनाव माने जोंनि बर' आइजोफोरखौ माने लेखा फरायनायाबो गैया होननानै गुबुन मानसिफोरा गोबां नासयोमोन आरो गोबां गादबनानै लाखिनो नागिरोमोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि आइजोफोरा जोंना जाम्बिमोन माने जेबो लेखा फरायनाय आरो जेबो बेफोरबायदि गियान मोनामोन बिसोरो माने बिसोरना गावसोरनि उदैनि आदारखौल'सो बिसोरो ना नागिरनानै जानो थाखाय एबा बुथुमनानै जानो थाखाय बिसोरो रोंगौमोन बिसोरो बेफोरबायदि लेखा फरायनायनि बागै माने एसेबां बेफोरबायदि बिसोरनाव गियान गैयामोन आरो नोंथां बिनिखायनो गोदोनि दिनावहाय जोंना आइजोफोरखौ नासयनानै दोननो हायोमोन एबा बिदिनो बायदिसिना राव जों माने बिसोरखौ माने रायलाबायनानै बुंलाबायनानै बिसोरखौ लासि फोनांनो हायोमोन आरो जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंना फरायनायनि अनगायैबो आइजोफोरा माने ओरैबायदि जौगासारना दङो जेरैहाय बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंनि आइजोफोरा माने गोबां सिगाङाव दङ जेरै जोंना आथिखालावहाय आइजोफोराबो ओरैबायदि माने हौवाफोरजोंहाय समान समान बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां जेरैहाय जोंहा ओरैबायदि सि फालांगियानो जा आरो मैगं थाइगं फालांगियानो जा आरो जोंना जेरै ब्रयलार बे ब्रयलार खौबो आथिखालाव आइजोफोराबो दान्नानै फानसै आरो नोंथां बिदिनो जोंना गोबां आइजोफोरानो आथिखालावहाय जोंना जौगासारनाय माने रावजोंबो थगायनानै एबा रावजोंबो गादबनानै दोनजाला दानि आथिखालनि जोंनि बर' आइजोफोरा जेरैहाय जोंना आथिखालावहाय जोंना लेखा फरायाबो दङ बेनिखायनो जोंना लेखा फराबो थानायखायनो रावजोंबो माने बिसोरो बाथ्रा बुंजानानै एबा रावजोंबो नासयनानै माने सिंजानानै थालिया जेरै जोंना आथिखालाव बर' आइजोफोरा गोबां फालांगि खालाम खालामनानैनो न'खरखौ सालायबोगासिनो दोङो आरो बिदिनो बे आइजोफोरा गावनि फिसाफोरनो नांगौ जानायफोरखौबो गोबां बिदिनो सुफुंबोनो हादों लेखा फरायनायावनो जा बिदिनो गाननाय जोमनायावनो जा बेफोरबायदिखौ माने सुफुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंना आइजो आइजो होननानै बुङोब्ला जोंना जेरै हाबा जायै सिख्लाफोराबो जोंना गोबां फालांगि खालामनानै माने दासिमबो माने सोलिगासिनो दङ आरो नोंथां आथिखालनि सुबुंफोराहाय जेरै जोंनि आइजोफोरा बिदिनो जोंना फालांगि खालामनायावाथ' जोंना गोबां रां खामायनो हायो जोंनि आइजोफोरा आरो जेरै मैगं थाइगं खालाम मैगं थाइगं बेफारखौबो माने जोंनि आइजोफोरा माने गोबां खालामो आरो नोंथां बिदिनो आरो जोंना लेखा फरायनायावबो जेरैहाय जोंनि फरायसुलिफोरा गोबां माने जौगासारनानै दङ जेरै आथिखालाव फरायसुलाफोरनि सायावबो जोंना फरायसुलिफोरासो बांसिन माने जौखोन्दो लाखिनानै माने उथ्रिसार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंना जोंनि आइजोफोरा उनफोरावबो लागै बिदिनो जोंना जौगालांबाय थागोन आरो बिदिनो लेखा फरायनायानो जा बेफार फालांगियानो जा बेफोरबायदियाव जोंना गोजौनि सायाव गोजौनि गोजौसिम माने थांगोनखौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय नोंथाङा आंनो आइजोफोरनि जौगानायनि सो सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों